आतसा होमबा बे समाव औ खोनादों दे खोनाबाय ओ आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो हागोन ना?
आतसा दा नोंथां बेसमाव दा नैबे दैज्लां समाव जों बांसिन सुबुं माहारिया आबादखौनो मावो नङा होमबा माइआ
दायो माइ आबादनि सोमोन्दै आं गुसुङैखौनो बुंग्रोनो सानहरबाय
ओ सुबुं माहारिया गावनि जिउआव थांना थानो थाखाय बा ओ गावनि जानाय आदार खौ जगायनो थाखाय जोङो बांसिन जोङो माइ आबादखौनो गायनाय जायो दा जोङो माइ आबादखौ जोङो गोबां गोबां रोखोमै गायनाय जायो आरो ओ मोनसेल' रोखोमनि आबाद गाया जोङो माइखौ जेरै जोङो मोननै मोन नि आबाद गायो ओ जेरै रन्जित माइसालि जोसा माइब्रा जों बैफोर आबाद फोरखौ जोङो ओ गायनाय जायो आरो नैबे दा समाव दैज्लां बोथोर समाव आरो थिग बेबायदिनो जोङो बोथोर लायै बोथोर मावो जेरै मेसें समाव जोङो गोरान खेथि मावो ओ जायखौ जों ओ बेसर, सबाय, सिबिं, दालि। बैफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां औ ओमफ्राय दा जोङो आङो माइखौनो सि बुंनोसै माइखौ जोंनि बे ओनसोलाव ओरैबायदि गायो जे ओ माइखौ जोङो गिबियाव ओ खोथियानि थाखाय जोङो जावैगोरो आरो दैयाव जोङो माइलि सोमना दोनो। माइलिखौ जों ओरैबायदि खालामो जे माइखौ जोङो बस्थायाव सोनानै दैयाव स
दैयाव सानब्रैहालागै सोमना दोनो आरो
ओमफ्राय बे माइखौ जोङो सानब्रै सानथाम सानब्रैसोनि उनाव बोखांनानै जोङो माइ
माइखौ
खिलिगोना खिलिाखै बेखौ जों नायगोरो आरो जुदि एसे एसे गाजा बेरोबा जों बेखौ दु
दुब्लियाव हाखौ मोजां हालौनानै गोमोन खालामनानै ओ बे माइखौ जोङो
सारनाय जायो आरो खोथिया फोनो
ओमफ्राय
ओ मास मोनसे बा देर माससोनि उनाव जेथिया खोथियाया जोंना एसे जौगोन गायजानाय टाइम जागोन अब्ला जों बेखौ फुनानै आरो फिन जों खेबसे बेखौ जावैबावो आरो बेखौ जोङो बुङो ओरै खासिया जावैनाय बुङो। दा खासिया जावैब्ला जोङो माइखौ माने मोजां फिथाइ मोनो जोङो ओरैनो नेवसि जायो जों दायरेख खोथियाखौ फुना गायोबा जोङो बिगासेयाव दसमन बा बार'मन
बार' मन बा फन्द्र' मन मोनोबा जोङो खासिया
गायोबा जोङो बेहाय बिस फसिस मन माइ मोनो आरो जे नेवसियानिफ्राय खासिया गायबा बांसिन जों माइखौ माइ आबादखौ बोखांनो हानो हाय
नो हायो आरो।
ओ दा नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे
फोरमायनो हागोन नामा औ हागोन नोंथां हागोन। जोंनिथिंथ' दायो यो स्परन होनो आरोना स्परन रन्जित जोसा माइब्राखौबो गायो खिन्थु माइब्रा माइब्रा माइया गायोब्ला बांद्राय मुलाम्फा होआ नालाय औ औ‌ औ बेनि थाखायनो माइब्राखौ एसे खमै आबाद मावनायखौ नुयो आरो जोंङो जेनेबा नखर फ्राव दस फन्द्र बिगा थायोबाबो बिगानै बा बिगासे फोरल गायनायखौ नुयो
औ औ
जेनेबा स्वर्नफोरा गोबां फिथाइ होयो ना बे स्वर्नफोरखौ गायो आरो जेनेबा बिगासे हायावनो गोबां मुलाम्फा होनाय जायोना बिनि थाखायनो बे स्वर्नखौ गायो आरो ओरैनोबाबो बिगासेयाव पन्द्र मन बा दस मन बेबायदिया जाखायो आरो
आतसा
बासुदा होनो बे बासुदायाबो स्वर्नजोंनो एसे एखेयानो आरो रोखोमसेयानो ओमफ्राय बेबो बिगासे हायावनो गोबां मुलाम्फा होनायनि जाउनाव जोंनिथिं बे सर्न माइ बासुदा माइ बेखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो आङो आदसा ओरैनो नों नोंथांनिथिंजाय मा मा माइखौ गायदों दा सानदि मान
जोंनिथिं बेखिनियानो जोंनिथिं बांद्राय बेबायदि माइ गैया जोंथिं ओ जायखौ जों गया होनना बुङो रनजित बेफोर माइखौनो जोंथिं बांसिन गायनाय जायो आरो गुबुन जोसा माइब्राखौ जोंथिं ओं बे नोंथां बुंनाय बायदिनो जा बिगासे बिगानै बेफोरबायदिल गायो आरो जोंनि एरियायाव दा जोंनि ओनसोलाव बांसिन रनजित आरो गय बे मोननै आबादखौल मावनाय जायो आरो माइनि बेलायाव ओमफ्राय गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद दङ'। जायखौ जों बोथोर लायै बोथोर जों गायनाय जायो। औ दायो आङो बेखिनियाव मोनसे आबादखौ बुंबावनो नागिरदों आबाद होनना बुङोबा जोंना मोनफ्रोमबो आ गावनि जानाय बेसेबांखि आदार दं मैगंनि ओमफाय ओ माइनिफ्राय फिथाइ सामथायाइनिफ्राय बैफोर गासिबो आबादाव गोलैयो आरो औ दायो आङो बे समाव मोनसे आबाद निसो सोमोन्दै एसे फोरमायनोसो सानदों नोंथांनो ओ जायखौ बुङो जोङो थालिर नोंथांङाथ' खोनादों बा मोनथिखायो नङा होमबा औ थालि राबो मोनसे आबाद दा बे थालिरखौ जोंङो ओ थालिर मोनसे बागान खाम नो हायोबा‌ जे ओरैबायदि प्रफिट जायो बेहाय जे आ नांगौ समाव आंखाल समाव एसे सहाय होनाय जायो थालिर बागान थायोबा दा थालिरखौ जोङो माबोरै गायो आं बिथां नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय दा जोङो थालिरखौ ओरैबायदि गायो जे अबेबा मोनसे ओ गोरान एसे हा दङबा खालि हा दङबा बे बांसिन थालिर आबादा हा गोरानाव जायो आरो दै बांद्राय दैबारियाव जाया बे थालिर आबादा ओ एसे गोरान जायगासोआव नायनानै गायनांगौ जायो आरो ओ आ बेहाय नोङो थालिरखौ गायनोबा फार्स्टआवनो नोङो नला फिसा फिसा जावना होनांगोन मानो होनोबा थालिरनो मालाबा समाव गोरान समाव दै नांगौ जायो नालाय जाहाथे दै नांगौ समाव जोङो बे नलाजों दै सोनानै थालिरखो
दा थालिरखौ जोङो गायोबा ओ मोनसे नला जावगोरदो ओमफाय नला जावखांनानै जोङो जखा सुनानै थालिरनि माबाखौ नायनानै गायनांसिगोन आरो जोङो जे बे थालिरा फांसे गायोबा फांबोसे
ओ दुइ फुट बा ओ थिन फुट बा सारि फुट बेबायदियाव फांसे फांसे गायलांबानो माने बारायलांखायो आरो थालिरा दा थालिर आबाद गायनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो। नोङो फांसे फांसे गायनायावनो नोङो बोसोरथाम बोसोरनि उनाव बे थालिरा एनानै मोनसे जुफायावनो फांब्रै फांबा बेफोरबायदि जाहैयो आरो दा मोनसे थालिराव नोङो ओ फिथाइखौ नोङो बिदां मोनसे मोनबाबो फांसे गायनायाव एरना फांनै फांथाम फांब्रै जायोबा माने गोबां एरो आरो ओफ्राय गोबां बिदिनो खहा हायो आरो थालिर आबादजोंबो, दा थालिराबो मोन एसेल' रोखोमनि गैया, बेहाय गोबां रोखोमनि दङ। मोनथाम मोनब्रै रोखोमनि दङ। जेरै सिनि साम्फा होनो, जाहाजि होनो मालफ्क होनो। बेफोरबायदि आबाद दं आरो। थालिराबो, दा आं बेखिनिखौ बुंबाय दा नोंथाङा, नोंथांनि ओनसोल आरोबाव माइनि अनगायै बेफोरनि अनगायै मा -मा आबाद मावबावो नोंथाङाबो ससे फोरमायना
औ हागोन नोंथां। जोंनिथिंथ' दायो माइनि अनगायै, बेै ड्रागन ड्रागन होननाय मोनसे फिथाइ जाय गोबां आइरन गोनां जायो। थैनि देहा सोलेरा जेनेबा थैनि खमि जायोबा बे ड्रागन होननाय फिथाइआ जोंनि देहायाव जेनेबा थैनि आंखालखौ सुफुङो आरो बेफोरबायदि फिथाइ -सामथाइ गायनायखौबो गोबां नुनो मोनो। आरो थाइबेंफोर जाय गरमनि समाव ओंखामजों लोगोसे जाफानो हायो। सालाद बा एबा साखिनि हिसाबै बेबायदि थाइबेफोर गायनायखौबो आं नुनो मोनदों। ओमफ्राय बानलु। जाय बानलु सिब्र'। बेखौबो आं गायनायखौ नुनो मोनदों आरो। बे बानलु सिब्र'निफ्राय
जोंनि खाथि -खालायाव आसार जाय बानलु सिब्रुनि आसार बेबायदि। आसार खालामनानै गोबां मानसिफोरा रां खावरि आरजिनानै न'खरनि आंखालखौ सुफुनायखौबो नुनो मोन्दों आरो आङो।
औ औ। दा होनबा जोङो बुजिबाय आरो होमबा आबाद होनोबा आबादानो सुबुं माहारिनि मेन। ओ थांना थानायनि राहा होननानै जों हमनो हायो आरो आबादखौ दा आबादखौ बेबायदिनो गुबुन- गुबुन जायगायाव गुबुन- गुबुन आदबजों मावो। आरो आबादा मोनफ्रोमबो ओ समावनो मोनफ्रोमबो सिजेनावनो मोनफ्रोमबो आबादानो जाया आरो। जाय आबादफोरखौ जोङो दैलां बोथोराव मावनांगौखौ मेसें बोथोराव मावोब्ला बियो जाया आरो बेयो असम्भब जायो आरो। मानो होनोबा ओ आबादाबो मोनफा -मोनफा गावबा -गावबा- गावनि मोनसे टाइम दं आरो। जों जेरै नों बेसर, सिबिं बेफोरखौ जोंथ' दैलाङाव मावनाय जाया। बेखौ जोङो मावो मेसें बोथोराव। ओ दा जों बेखौ दैलां बोथोराव मावना होयोबा। बे आबादखौ जों बिनि फिथाइखौ जों मोना जायो आरो। दा ओरैनो जोंनि एरियायावथ' बेखिनियानो माइनि- माइनि अनगा दा दैलां बोथाव जों नाव जेबो जाया माइजों लोगोसे दा एफा- एनै ओ फानलु आ जायो दैज्लां बोथोराव। बोथोराव ओ फानलु गायनाय सम दा सोरबा बायदिया दा गायखांबाय। बेफोरबायदि आबादखौनो जोंनि ओनसोलावबो मावनाय जायो। आरो फानलु आबादजोंबो ओरैबायदि मोनसे मोजां जिउ खुंनो हायो। जायखौ जों खेबसे गायखांनानै हायोबा जोङो बेखौ मोनथामहालागै खानो हायो आरो। नोङो फांसे बिफांखौ नोङो मास मोनथाम, मास मोनब्रै खानो हायो आरो। नों हमनानै ला सप्तासेयाव खेबसे खाबाबो नोङो मासाव खेबब्रै खानो हायो नों। फानलुखौ थिग बेबायदिनो नोङो मास मोनथाम बा मास मोनब्रैसिम फानलुनि आबादा थां थायो आरो फानलुनि आइआ अ नोंथां औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायना नोंथाङा बे खिनिखौ टाइम होनायनि थाखाय बेखिनिखौ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो एसे टाइम होनायनि थाखाय नोंथां गोजोन्नाय जासिहरबाय
ओं नोंथांनिसिमबो आंबो माखासे आबादनि सोमोन्दै मि थियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों नोंथां
दे थेंक इउ होमबा
दे नोंथां